खोनादों नों औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ' ना
औ नोंथां दङ' दे।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोन्नैसो एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावरायनो नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादनि अनगायैबो जेरै उफेरे आबाद बायदिसिनाखौ नोंसिनि ओनसोलाव मावनाय जायोना जाया एबा माबायदि मावनाय जायो लोगोसे फालांगि खौ मा रोखोमै खामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां, ओ जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादनि अनगायैबो गोबां उफेरा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ जोङो दा दैज्लां बोथोर नालाय बांसिन जोङो माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ नुयो आरो ओ थेवबो जोङो ओ जायफोर ओ माइनि अनगायै उफेरा आबाद मावो जोङो बिसोरखौ दैज्लांनि जोगोनार ओ आरो लेस्रा, पतल ओ लाव आरो पानायलाव, खुमब्रा बायदिखौबो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। जोङो बे फोरखौ ओ न'खरनि बानायनाय हासार जेरै मोसौनि गोबोर बा ओ बोरमानि खि बायदिफोरखौबो होनायखौ नुयो आ रो जोङो ओ बेफोरनि जों लोगोसे गावनि ओ गोनांथिफोरखौबो सुफुंनो हायो। आरो राङारि आंखालफोरावबो जोङो हेफाजाब जायो आरो। जोङो बे उफेरा आबादखौ ओ बाजारफोराव फाननानै जोङो जा मुलाम्फा मोनो न'खरनि गोनांथिफोर खौ सुफुंनो हायो आरो।
खायसेया जोङो फालांगिनि अन गायैबो न'खराव ओ बाहायनो थाखायबो गायनानै लायो आरो ओ जेरै जोगोनारफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै लानायखौ नुदों आरो लेस्रा बायदिखौबो जोङो न'खराव गायनानै लानाय खौ नुदों आरो न'खरनिनो बाहायनाय हास ‌ सारफोरखौ होनानै। ओ आं सानो न'खरनि बानायनाय हासारा बांसिन मोजां होनना नै मानो होनोब्ला बेफोराव ओ जेबो ओ मिलायनाय हासार बा एसिडफोर थादेरा होननानै आरो बै ओ जा फाननाय फालांगि फोरा बेफोरो बांसिनानो मुलैफोर बाहायनानै ओ होनायनि जाहोनाव एसे देहायावबो खहा खालायो नालाय बेनिखायनो ओ जा न' नि बानायनाय हासार बेखौ मोजांसिन होननानै ओ सानो आरो आं नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माइनि अनगायै मा मा उफेरा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना मा?
मा नोंथां? अ दा माइनि अनगायैबो उफ्रा आबाद होनबाथ' जोंना ओ जोबोद आबाद दोङो नङा होमबा नोंथां समजों लोगोसे जेरैबाय दिहाय ओ बेसर आबाद ओ जेरैहाय जिंखा, ले स्रा, भेन्दि फाथो ओ मैस्था बायदिसिना आलु बायदिसि ना आबादखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो। ओ समजों लोगोसे जागाजों लोगोसे जोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन आबादखौ मावो रो ओम दा लोगोसेनो
बेफोर आबादनि बादैबो जोंना फिथाइ सामथाइनि आबादाव जेरैबायदिहाय खुसेर तरमुस बिदि आबादखौबो जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो एबा मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ दा आबादनि ओ ओंथियाव बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय नोंथाङा फोरमायनाय रखमै जिंखा, भेन्दि, लेस्रा फाथो बिदि आबादखौ जोंना जोंनि ओनसोलाव ओ खायसेया फालांगि खालामनो थाखायबो आरो खायसेया नखरावनो जानो थाखायबो ओ बेखिनि आबाद खौ मावनाय जायो आरो दा बिदि आबाद मावनाय समाव फालांगि खालामनाय बिथां मोना ओ दानि समावथ' बांसिन खौनो ओ सोरखार सोरखार बायदि सिनानिफ्राय बिधान मोननाय जों लोगोसे हाखार बायदिसिना मुलि बायदि सिनाखौ जोङो हरनायखौ एबा लाब -बोनायखौ आबादारि फोरखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिसोरो आ बिदिनो गायनानै जेब्ला सिम ओ मोजाङै फिथाइ फिथाइ मोननायसे बिसोरो हाखारजों मुलिजों बायदि सिना गुबुन गुबुन आ हाथाय बाजारनि फायनो जा एबा सोरखार निफ्राय मोननाय हासार बायदि सिनाखौ बाहायनानै आ रां एबा मुलाम्फा मोननायनि थाखाय फसलखौ मोजां जानायनि थाखाय बिदि बाहायो आरो सम जों लोगोसे आ बिदिनो बाजाराव फानलांनो लाङो बिनि उनाव सो बुंनांगोन जों लोगोसे जे बिदि ओ मुलि होनाय एबा बांद्राय हासार होनाय बिदिखौ जायोब्ला जोंनि देहाया नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोंनि देहायारि फोरा एसे खहा जायो एबा दानि समाव नायनो थाङो बाथ' बांसिनानो बेराम आजार जानायनि सायावनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां? दा जोङो
आ बिनिबो राहा दङ जेरै हाय जोङो नख' रावनो गायनाय जानायखौ गायनाय बायदि हाय ओ जेरै हाय नखरावनो हासार बायदिसि ना मुलि बायदि सिनाखौ जोङो बाहायनो हायो जेरै बायदि होनोब्ला जेरै गोबोरखि हा सार नखरावनो मोननाय लोगोसेनो बे सोर आबाद मावनानै ओ बेसर फेरेद खांनायखौ मोननाय बिदि जोंबो हा खार लोगोसे बोरमानि खि जों हाखार
लोगोसे जों एम्फौ लाथा फिसियो नालाय बिनि खिजों बो जों हासार बानायो। बेफोर बायदि सिनानि जों हासार बानायब्ला जोंनि देहायाव जेबो खहा जाया। एबा एम्फौ एसे एनैयाथ सुखा गोनानो नङा होमबा आबाद फोथाराव ओ बेनि उनाव बे आ आबादाव जोङो बिदि बायदि सिना हासार बाहायनायजों लोगोसे एम्फौ एनला सुबाबो जो बायदि सिना नवावनो मुलि बायदि सिना मिथिंगा निफ्राय बुथुमनानै जोङो हो नो हायो आरो आ बिदिब्ला एबा बिदिखौ जोङो फसलखौ मोनोब्ला जोंनि देहाया रिया बारा बेराम जाया एबा देहाखौ जेबो बिदि खहा खालाम हायिखौ नुनो लोगोसे दानि समाव थ आलु बायदि सिना आबाद फोरावबो जोबोद एम्फौ थैनायनि मुलि बायदिसिनाखौ बो हो होनायखौ नुनो मोनो। जोङो नाथाय जों जेब्ला आलु बायदिसिनाखौ बायनानै जायो अब्लाथ ओ जों नि देहा फोराव हाब लांगोन नङा होमबा ओ बेनि मुलै बायदिसिना बे फोरो बेनि थाखाय जोंनि खहा जानो हागौ आरो बेनि थाखायनो जों गासिबो सांग्रां जानाया मोजां। दा माबोरै सांग्रां जायो होनोब्ला जोंथ न'खराव मालाबा मावनो हा गैयाब्ला एबा आबाद दा मोजां जायाब्ला जों हाथाय बाजार निफ्रायनो बांसिन बायनानै जानायखौ नुनो मोनो एबा बायनानै जानाय जायो बिदि बायनाय समाव जोङो सम मोनोब्ला एसे ओ जोङो फालांगि खालामग्राजों फालां गिरिजों दसे सम सों लायनानै लानांगौ जे ओ बेवहाय मुलि बा बायदि सिना मा बेबाफोर बाहायदों नामा होननानै। बिदि सोंनानै लाबा जोंना मोनसे सुबिदा जायो जे जों बेखौ एसे सांग्रां जाना नानै जाजायो आरोना नआव लाना फैनानै मैगं फोरखौ दै गुदुं बायदि सिनायाव सोमनानै एबा रुगारनानै बायदिसिना खालामनानै जोङो जाजायो आरो। ओ बिदिनो जोंना बेजरा बाद बायदिसि सानायावबो मुलि बायदिसिना होयाबालासिनोबो जोङो फसलखौ मोननो थाङो ओ बिदिनो ओ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय जाया आरो बेसर आबाद आलु आबादखौ मेसें बोथोराव जोङो हा गोरानाव बेफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो नाथाय दानि समावथ आबाद मावनायाव हाफोरखौ नायनो थाङोब्लाथ गोदोनि रखमै जाबायदिनो हालेवनानै ओ आलुफोरखौनो गायना दोनब्लानो जा सोयोमोन एबा जाजासोयोमोन बिदि दानि समावथ' हाखार होयाब्ला एबा मुलि होयाबाथ' जोङो बेफोरबायदि आबादखौ बांसिनखोनो जानाय नुवा आरो ना नोंथां आ बिदिनो आं दा दानि समावबो बिदिनो सरखारा फालांगिरि फालांगिरियानो जा आबादारियानो जा बायदिसिनाखौ जोबोद हेफाजाब होनाय एबा अनसुंथाइनि हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो एबा जोंनो नांगौथि मानि दब फांनि फुलि एबा ओ मैगं बेगर बायदिसिना जेरैहाय माइ बिधान आलु बिधान बेसर बिधान बायदिसिना बेफोर बिधानफोरखौबो जोङो सोरनिफ्राय लानानै फैनो हायो आरो एबा बिथां बिथांमोनाबो आबादारिफोरनो ओ बेफोरबायदि राननानै हरो आरो ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बे नखराव एबा ओ आबादारिया आबाद मावनायनि अनगायैबो जेरैहाय ग्रानिफाय मोन नाय मैगं बिफोरखौ जेरैहाय थास जारि बिलाइ बायदिसिना सलें बिलाइ बायदिसिनाखौ नोंथांमोननि सोलावबो दासिमबो नागिरना जायोना जाया एबा इनिफ्राय जोङो बायदिसिना लोमजाबायब्ला बिदि बायदिसिना मुलियारि हिसाबै जोङो नोंथांमोननि ओनसोलाव जायो ना जाया एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ थां जोंनि ओनसोलाव बो बेफोर बायसा मैगं जानाया ओ जेरै गोदो गोदो हुदा दंमोन बेफोरबायसा हुदाया दासिमबो दं आरो ओ जोङो ओ बेरामफोर जाबोला जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोर जाय यो जेरै जारि बिलाइ आरो धोरोमफुल आरो मानिमुनि बायदिखौ जायो आरो ओ जोङो जारि बिलाइफोरखौ जोङो जेब्ला लोमजायो अब्ला जोङो दाउफोरजोंबो ओ रोसि संनानै जानायखौ नुदों आरो आरो खुगाफोराव जोङो गारायफोर जारि बायदिसिना जायोना बिब्दिफोर ओ जायो ब्ला जोङो बेखौ जायोब्ला ओ मोजां मोनो आरो बेनि उनाव जोङो खौ मुलै ओ जा जोङो गुजुनाय फोराव जेरै बेरि मुलि बाहा ओ जायोना बेहायबो जोङो बे बे जारि बिलाइखौ आरो बेनि फिथाइफोरखौ होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो धोरोम फुल दङ बेखौ जोङो ओ जेब्ला गोदोनायाव सानाय जायो गगा मोनोब्ला अब्ला जोङो बेखौ देनानै बेनि रोसिखौबो लोङो आरो जोङो बेखौ मैगं महरै ओ बेदरफोरजोंबो संनानै जायो आरो ओरैनो आलुफोरजोंबो भाजा खालामनानै संनानै जायो आरो बेनि उनाव जोङो बै मानि मुनि गिदिर उन्दैखौबो जोङो मुलि महरैनो बाहायो। जोङो बेखौ एवनानैबो जायो आरो खायफाया ओ दाउ बायदिजों रोसि खालामनानै लोमजाबायोब्लाबो जानायखौ नुदों आरो बेखौ जोङो ओ जेब्ला ओ गेस जायो अब्ला खुगाखिं मोनामनाय फैयोब्ला जोङो जेब्ला मानिमुनिखौ ओ फुङाव जायो अब्ला जोङो बे ओ जा खुगानि मोनामनाय बेनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो‌ होननानै जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
ओ ओ औ खोनादों। ओ बिदि हाग्रानिफ्रायनो मुलि आरिखौ दासिमबो नोंथांमोननि मोननो थाङो आरोना नोंथां?
औ मोननो थाङो नोंथां दासिमबो।
औ मोननायजों लोगोसे दासिमबो जानायखौ नुयो आरो ना? गोदोनि समावथ' बांसिनानो फाहामसालियाव थाङाबालासिनो ओ बिदिनो हाग्रानिफ्रायनो मैगं थि ओ मुलि बायदिसिनाखौ थिखांनानै नै जानायखौ एबा ओ जोङो होनायखौ खोनानो मोनदों एबा आबै आबौनिफ्रायबो दासिमबो एसे एनै गोसोआव दङ नङा होमबा नोंथा?
औ नोंथां।
औ दङ ओ बिदिब्ला नोंथां दिनै औ खोनादों बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि आय दाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? नोंथांजों सावरायनानै आंबो मोजां मोन बाय आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव खनसे लोगो मोनफिनगोन होननानै। ओ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।